हेलौ
लौ खोनादों ना नों
नोंथां खोना खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांङा खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथां आं फ्रियैनो दं दाथ।
नोंथाङा
हा?
बेफोरबायदिनो ए नोंथांजों आं माने बे माइफोरखौ बोरै बोरै गायो बेफोरबायदिनि सायाव सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा ओरैनो दंबा सावरायनो हागोन।
नि सय निसय जों सावरायनो हागोन। अ नोंथाङा नफ्राव बिदिनो माइ गायगोन ना गाया ओरैनो जेनेरेलि थुलमलै?
गायो नोंथां गायनायालाय
गायो ना आदसा जानो हागौ जोंनि माइ गायनायनि माबाया एसे बेलेक बेलेक जानो हागौ जोंना ओरै गोजौ आसामनि नोंसिना गाहाय आसाम बेबायदि जाबाय नालाय नंङा होनब्ला? बिदिनो माइ गायनायाथ बोथोरजोंसो लोगोसे जायो फ्रायानो नाथाय जोंनि साइद थिं माने दान मोनफ्रोमबो माइ गायनाय जायो आरो दान मोनफ्रोमबो माने बुंनो थाङोब्ला जेब्ला दैज्लां जायो अब्लाथ' गायखाबायानोसै
औ
बेखौ जेब्ला माइखौ थिखाङो थिखांनानै आरो खनसेबाव माने जेब्लानो माइखौ हानानै फिनिस खालामनाय जायो अब्लानो आरो गोदान बेबायदिनो माइ गायबावो आरो
औ
नोंथांमोनथिंथ बिदि नङा खोमा नोंथांमोनथिं बोसोर बोसोराव खनसे गायो ना माबायदि गायो?
औ जोंनिथिं बोसोराव खनसेल' गायनाय जायो।
बोसोराव खनसेल' आदसा आदसा बिदिनो आरो गोबां जायगायाव माइ गायनायनि प्रसेसफ्रा बेलेग बेलेग आरो गोबां मेथदजों गोबां आदबफोरजों बिदिनो माइ गायनाय जायो माखासेखौ ना ओरैजाय ओ मिसिनजों गायनाय जायो आरो माखासेखौ आखाइजों गायनाय जायो जोंनि फ्राय आसामाव दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंङो आखाइजों गायनाय जायो। आरो बे प्रसेसआव गोबां टाइम लायो आरो आखाय जों गायनायाव नाथाय मिसिनाव गायोब्ला जों बुहुद थाबैनो जों गायखांनो हायो आरो आ-आबादखौ बोखांनायावबो जों बुहुद थाबैनो जों बोखांनो हायो बे मोनसे प्रफिद आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जों माइ गायजेननायाव बिदिनो जेब्ला जों अखा हागोन अब्लाथ' हालौनाय थालौनाय आलि खोनाय बेफोरबायदि गासैबो आलिखौ जों मानो खोयो नोंथाङा मोनथिखायो अलरेडि जेन बिनि दैया दा थांथों बे माइआ जेसेबां नांगौ दैखौ बेखौ मोनथों। नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ
नोंथां खोनादों ना? आरोबाव आरो बेखौ आलिखौ जों मानो जावनाय जायो मानो होनोब्ला बे आलिनि हाग्राफ्रा जेन बै मायाव मानलादलादाहै थों बे थाखाय जों आलिखौ दाननाय जायो आरो गोबां बिदिनो फिसा फिलौ बाथ्राफोरखौ जों धियान खालामना माइखौ गायनांगौ नङा होनब्ला जेब्ला जों माइखौ गायखाङो अब्ला बे माइनि गेजेराव गोबां बिदिनो फिसा फिसौ हाग्राफोर रजयो। नङा होमब्ला नोंथां? आरो बे फिसा फिसा फिलौ हाग्राफोरखौ जों फुनानै जों गारनांगौ जायो मानो होनोब्ला जुदि जों बे माइखौ माइनि गेजेराव थानाय हाग्राफोरखौ जों फुवाब्ला बे माइखौ नस्थ' खालामगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
आरो दिनै सनो थाङोब्ला जोंनि औ नोंथां बुंलाय मा बुंनो सानदोंमोन?
माने दा जिहेथु नोंथाङा बुंलांदोंबा मिसिनजों गायनायखौ एसे एनै नुनो मोनोसै अब्ला नोंथांमोननिथिं बे गोदोनि जुग जिहेथु गोदोथ मोसौ मोसौफोरजोंसो हालौवनानै माइफोरखौ गायनाय जायोमोन नालाय दा बिदिब्ला नोंथां मोननिथिं मोस मोसौजों हालौवनायखौ नुनो थांला नामा?
नुयो माने बहुद खम जों बुंनो थाङोब्ला जौसे जौखोन्दोआव बुंनो थाङोब्ला जों जि जौसो जि खोन्दोखौ जोङो मोननो हायो आरो आरो बिनि गेजेराव माबायदि मानसिया उम मोसौजों हालौवो होमब्ला जाय माने रां खम बेफोरबायदिया बेबायदि मावनांगौ जायो मानो होनब्ला जि मिसिनजों गायनाय बिनि बेसेना बारा जायो खोनादो नोंथां
खोनादों नोंथां?
औ बिनि थाखाय माने दाबो बबावबा खनायाव बा बबावबा जायगायाव दाबो मोसौजोंनो गायनाय जायो आरो खिन्थु मोनसे खोथा जाय मोसौजों गायो बे मोसौजों गायनायनि मुलाम्फाया बांसिन जायो नों मोनसे आबादाव बोसोराव खननै खनथाम माव होनब्लाबो जि मोसौजों मानसिफ्रा गायो बे मोसौनि गायनाय मानसिफ्रा आबादफ्रा मोसौजों गायनाय आबादफ्रा मोजांसिन जायो। मानो होनोब्ला जेब्ला नों मिसिनजों गायगोन मिसिनजों हालौवगोन ट्रेक्टरफोरजों हालौवगोन बेवहाय थानाय गोबां बिदिनो फिसा फिलौ एम्फौफोरखौ माने नस्थ खालामलांजोबगोन जेरै खानस्रिफोर बेखौ बुस लांजोबगोन नङा होमब्ला नोंथां? बेहाय थानाय माखासे बेक्टेरियाफोरखौ माखासे बुस्थुफोरखौ नस्थ खालामजोबगोन नायनायावलाय मोजां आन्थाइ मोसौजों लासै जेबो इसां माबाहोआ
औ
माहोनगोन बेखौ जेनेबा नस्थ खालामालासिनो माबायो बे मोनसे आरो बेनि थाखाय आबादा मोसौजों हालेवबा बांसिन जायो आरो जानो हागौ मोसौजों हालौवबा माबायो टाइम समफोरखौ बारा लायो मेसिनजों खम लायो नाथाय जों बेखौ फकास खालामनांगोन जे बबे मोनसेया मोजांसिन बबे मोनसेया इयुननि थाखाय मोजांसिन जों बेखौ नायनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बेनो आरो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बिनि बिसय
आं आं बे खोथिया फोनाय फोरनिफ्राय फोनायफोरनिफ्राय जेनेबा बिनि माइफोर गायनायनि सायावनो आं एसे बुंनोसै नोंथाङा खोनासंनाय जाबाय आरो नोंथ माबाफोर सोंनो गोसो दं सोंनो गोसो दंब्ला बा सोंनो इसा जादोंब्ला सोंनो हागोन
आदसा आदसासा दे। मोनसे सोंलु आनाव अरायबो जाखांबोबाय थायो।
औ
जेब्ला जों माइखौ गायो।
औ।
बे माइ गायनायाव गोबां मानसिफ्रानो मुलि होयो। बे मुलिखौ होनाया नोंथाङा मा सानो मेन्डेटरि सानो ना होनांगौ होनाङा मा सानो बिनि बिसयससे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बेखौ बुंनो नोंथाङा बुंसावनाय जाबाय माने जेनेबा। सिगांनि जुगावबोथ'। माइखौ गाया नङा गायोमोन गोदोबोथ' नङा होमब्ला नोंथां?
नोंथां नंगौ
दा बै समाव खिन्थु दानि जुगनि इसिग्राब बेफोरबायदि मेडिसिनफोरखौ सारलायनो गोनांथि गैयामोन बेफोरबायदि इसिग्राब माने मुलि बायदिसिनाफोरखौ बाहायनायनि गोनांथि गैयामोन।
नंगौ नोंथां ओ नंगौ
मानो होनोब्ला जे जेरै। माइ माइ जान माइ जानायनि खोथायाव बुंनो थाङोब्ला सिगांनि समाव गोबां मोसौफोर न'खरफ्रबो माने मोसौ मानो मोसौ मानै माथाम हालसे हालिनै बेफोरबायदि गोबां थायोमोन खिन्थु दानि आथि आथिखालनि जुगाव आथिखालनि जुनि न'फ्राव नायनो थाङोब्ला दिनै मोसौखौ जों न नुनो थाङा दा माने मा होनो जिहेथु जों मोसौफोरखौ नुनो थांला जोंनि आथिंखालाव दिनै मोसौफ्रा गोमालांनो हमहांबाय बिदिनि थाखाय माने दुब्लिफ्रावबो जों मोसौफोरखौ नुनो थाङो बा दुब्लिफ्राव मोसौआनो गैलाब्ला दुब्लियाव बहाथों मोसौ खाबावनो बेफोरबायदिनि जाउनाव दिनै माने जिहेथु मोसौआ दुब्लि बारियाव खाजायोब्ला मोसौ मोसौ खियो मोसौआ खियो गांसो जानायजों लोगोसे खियो दा बे खिनाया जोंनि दुब्लिनि थाखाय बा जोंनि माइ माइफोरनि थाखाय बहुद मोजां जानानै फैयो दा खोनादों ना नोंथां औ दा बेबायदि
आथिखालावथ' दा मोसौफोरखौनो थांला।